खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो लादों?
औ औ। औ औ फोरमायनो हागोन।
औ।
दे सोंलाय?
नोंथाङा संनाय खावनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन।
हागोन खोनादों ना हेलौ हेलौ
खोनादों ना
औ खोनादों
औ संनाय खुरनायनि फारसे नोंथाङा बुंनो हागोन
औ औ दे बिदिब्ला आं फोरमायना होनि
औ
दा संनाय खावनाय होनोब्ला
औ
बर'फोरनि संनाय खावनाया बिथांमोननि दोरोङारि हारिमु आरो आखुथायाइनि मोनसे गिदिरसिन बाहागो आरोना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ बेखौ जुनियायै गाहायनि बिथिंफोराव बाहागोनारि खालामनो हायो आरोना
औ औ नंगौ औ खोनादों खोनादों नोंथाङा बुंलांबाय था औ
बर'फोरा संनाय खावनाय समाव गाहायै ओ गुबुन गुबुन मुवाखौ खौ बाहायनानै आदारखौ मोजाङै खुंनो नाजानाय जायो बेफोराव ओ खारै बाहायना आदारखौ ओ गोथाव खालामनो मदद खालामो आरो ना दा ओ संनाय खावनायनि गुबै आखुथायफोरा दा बर'फोरनि जानाय लोंनाय लोंनायानो आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां होन्ना मिथि नाय जायो आरो ना दा बिसोर गुबैयै बेसेन गोनां ओ मैगं थाइगं ना आरो लाइफांफोरखौ बाहायनानै संनाय जायो आरो ना जाय हारिनि सुबुंफोरनि सुथां आरो लोगोसे गोलोम थासारिनि सायाव सोनाय खौ बाहायनाय जायो आरो ना दा बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै नोंथाङा दा बर'फोरनि जानाय लोंनाया आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों गोबां गोनांथार आरो ना दा गोबां बिसोरनि गुबैयै बेसेन गोनां ओ बर'फोरा संनाय समाव गाहायै ओ आदार गो थाव खालामनो मदद खालामो आरो ना दा बिथांमोननि दोरोङारि हारिमु आरो आखुथाइनि मोनसे ओ गिदिरसिन बाहागो होनना मिथिनाय जायो आरो ना दा ओ जुनियायै गाहायनि बिथिंफोराव ओ बाहागोनारि खालामनोबो हायो आरो ना संनाय खावनायनि बागै
औ औ
बर'फोरनि संनाय खावनाया ओरैबायदि नङा होमबा नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों माने गोबां गोरोबनानै थानायखौ जोङो नुनो मोना आरो ना बर'फोरा बर'फोरनि सायाव गोबां सोनारनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दा ओरैबायदि संनाय खावनायखौ लानानै जोङो गोबां मोनसे ओ गुबुन गुबुन मुवाजों बायनानै आदारखौ मोजाङै ओ संनाय खुंनो नाजानाय जायो बेखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
बाहायनाय आदारखौ ओ गोथाव खालामनो मदद खालामो आरोना ओ मदद खालामो माने मा खारैफोरा सौदा खारै बेफोरो मदद खालामो आरोना बर'फोरा जानाय लोंनाय आरो संनाय खावनाय हुदाया मिथिंगाजों सोमोनदो गोनां होननानैबो जों मिथिनाय जायो आरोना ओ बिसोर गुबैयै बेसेन गोनां ओ मैगं थाइगं ना आरो लाइफांफोरखौ बायनानै ओ लाइफां माने लाइ लाफा पालें ओ लाइफां आरो बेफोरखौ बाहायनानै संनाय जायो आरोना नाखौ औ जाय हारिनि सुबुंजों ओ लोगोसे गोलोम थासारिनि सायाव सोनारनायखौ बाहायनायबो जायो बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै ओ मख'नो लानाय जायो आरोना दा ओरैबायदि संनाय खावनायनि बागै नोंथां खोनादोना दा संनाय खावनायनि बागै जोङो औ औ संनाय खावनायनि बागै बे मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों दा बायनाय आदारखौ मोजाङै औ खुंनानै जुदि संनानै जायोब्ला गोसोनि ओ जानाय माने गोसोफोरा सोलेरफोरा स्रां स्रां मोनो आरोना
औ औ जायो जायो जायो मोनो औ खोनादों खोनादों फुङाव
ओ बिथांमोननि दोरोङारि हारिमु महरै संनाय खावनाया मोन नसे गो गोम ओ सम्पदारि होननानैबो मिथिनाय जायो आरोना। बर'नि संनाय खावनाया खोनादोंबा नोंथां। दा आङो ओ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सों सोंनो लादों आरो संनाय खावनायनि बागै बा संनाय खावनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन? औ दे दा नोंथाङा संनाय खावनायनि बागै आंनो एसे औ दे फोरमायना हो।
बर' हारिया नोंथां संनाय खावनाय हाबायावबो जोबोर आखा फाखा थार। मैगंजों मा होनानै सं सङोब्ला गोथाव जायो बेखौ बर' हिन्जावफोरा एबा आइजोफोरा मोजाङैनो मोनथिगौ गाहायै बर'फोरनि संनाय-खावनाय नि रोखोमफोरखौ मोनद' बाहागोआव खालामनायखौ खौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? बेफोर जाहैबाय एवफ्रामनाय नैथियाव फ्राम फ्राम गोरान एवनाय थामथियाव सिदोब सिदोब एवनाय ब्रैथियाव जब जब बिदै दोननाय बाथि एव लाव लाव बिदै होननानै संनाय आ आरो दथियाव मेनाय जायखौ जोङो नाफाम मेनाय होनो। थिग बेबादिनो बर'फोरा जायखिजाया ओंख्रियावनो बांद्राय बिदै होनानै सङोब्ला। गोथाव संनो रोङि हिनजाव होननानै बुङो नङा होमबा? ओंख्रियाव जब जब बिदै दोननानै संनाया बर'फोरनि खान्थि बेखायनो बर'नि रावाव दं संनो रोङाब्ला ओंख्रिया जागोन सोरलाब सोथाब। संनो रोङाब्ला एखेयानो जागोन गोथाव नङा होमबा नोंथां? थिग बेबाददिनो ओंख्रि संनायफोराव गोदो बर' हिनजावफोरा दानि मुगानि बादि मस्ला मस्लि होनानै सङोमोन। मस्ला-मस्लि महरै मिथिंगानिफ्राय थोंजोङै बुथुमना मोननाय माखासे बिलाइफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो आगोलनि दिनाव नोंथां खोनादोंना बर'फोरनि गुबै ओंख्रियानो जादों अनला ओंख्रि नोंथां खोनादोंना? बे ओंख्रिखौ संनायाव खारदै होनानै सङो आरो बेयाव थावबो होआ हालदैबो होआ ना बेदर मोनब्ला गाहायै बर'फोरा अनला खारदै जायो नङा होमबा नोंथां आरो बे जों लोगोसेनो दङ बर'फोरनि ओंख्रि हिसाबै सबाय ओंख्रियाव साय सबाय ओंख्रियाव गंगार दुन्दियानि बिलाइ हाइजें बिलाइ होनानै बर' हिनजावफोरा गोथावस-गोथावै सङो नङा होमबा? मायसुंद्रि आरिखौ जायखिजाया ओंख्रियाव होना सङो खानसि माया नोरसिं आरिया गुजुनाय गगा मोननायाव मोजांथार मैगं। नेवलाय बेदर एन्जर बेदरफोरा नोरसिं बिलाइ होनानै सङोब्ला गोबारैनो गोथाव जायो नोंथां खोनादोंना? बर' हिनजावफोरा साम' ओंख्रिखौबो जोबोरैनो गोथाव संनो रोंसोगारो साम'खौ अनला नङाब्ला सबायजों संनानै जायो नङा होमब्ला नोंथां खोनादोंना? औ थिग बेबादिनो नास्राय गोरि बायदि नाफोरखौ थाइगिर गोरानजों बिदै खालामनानै जायोब्ला उन्दैनि बेराम फोराबो साफा जायो होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ दा सिब्रु दैस्रोम लाफा सायखा आरि मैगंफोरा बर'फोरनि गोथाव जाग्रा मैगं बेफोरनि अनगायैबो बर' हिन्जावफोरा लाइ बिलाइयाव सुनानै ना गोर-गोरलैखौ खौ मेनाय ना सावनानै गन खाथि फिसाजों नाखौ एरखार एरखार साफा खालामना जानायनि गेजेरजों बर' हारिनि संनाय खावनाय आरो जानाय लोंनाय हारिमुनि जौगा नेरसोनथिया रोखायैनो बेरखां दों। नोंथां खोनादोंना? औ बेनि अनगायैबो जों ओ संनाय खावनाय होनोब्ला जों लाइ लाफा मैद्रु लाइ लाफा गुथा फालें बायदि मैया हाग्रानि खारदै खारै ओ बिलात लाथाखौ जोङो संनानै न'आवनो खारदै खारै हिसाबै जोङो संनानै जानाय जायो। नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। जेरैहाय लाइ लाफा गुथा खुथुरा बायदि बायदि मैगंफोरखौ जोङो गोथाव गोथावै मैद्रु हिसाबै जों बर'फोरा संनानै जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो नुबोबाय दङ। नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे जोङो हाग्रानि मैगं जेरै हा हाय जों मान्दिया खुथुरा माना मुनि धरंफुल बायदि बायदि हाग्रानि मैगंखौ जोङो जा- जानो संनानै जानो हायो नङा होमबा जाय मैगं हाग्रानि मैगं। फोरा जोंनि देहानि गोग्गो थासारि एबा गोग्गो सावस्रि खालामनायखौ जों नुनो मोनो खालामना लाखियो बेफोर हाग्रानि मैगंखौ जायोब्लालायनो गोबां बेमार आजार खादों होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नुबोगासि नो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? दा नोंथाङाबो मैगं थाइगं संनायनि ओ बागै आंनो एसे सावरायबावनो हागोन नामा नोंथां खोनादोंना? खोनादों औ। दा मैगं थाइगं होनोब्ला जोंनिया दा दासान्दि दालि मैगं मैद्रु मैगं खारदै खारै सबाय मैगं बायदि बायदि अनला मैगं बायदि बायदिफोरानो जोंनिया गोबां गोसार ओम दा सान्दै जानानै दं जेरैहाय दा अमा बेदर जानानैबो जोबोर गोथाव मोनो ना जानानैबो गोथाव मोनो ना ओंख्रि बेथिं लकेल दाउनि ओंख्रि थिग बिदिनो बायदि बायदि रोखोम नङा होमबा नोंथां? दा थारैनो नोंथांजों सावरायनानै गोबां मोजां मोनबाय गोसोखौ गोजोनग्लाय मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों औ
सा खालामो नोंथांखौ आरो बाव उननि समाव लोगो मोनबावगोन होनना नङा होमबा दा जोंहा समाबो
थारैनो
जोंनिया जोबहां जाबाय नङा होमबा नोंथां थारैनो नोंथांनिसिम साबायखर बाव हरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
जोबोर गोजोननाय थाबाय जो-गोजोनथों
औ दे।